औ औ खोनादों दे
मोजां खोनादोंना
औ
बिदिब्ला जोङो दिनै ओ बर' न'खर खुंनायनि सायाव रायज्लायनोसै ना
औ जागोन जागोन
दा नोंथांआनो एसे बुंग्रोदो बर' न'खरनि सोमोन्दै
औ ओ बर' न'खरफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बर' न'खरफोरा माने गोदो गोदोनिफ्राय हमनानै लायोब्ला बर' सुबुं फोरा माने हाजो बा हाजो खाथि दैमा खाथि बिदियावसो थानानै ओ रायजो जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारिमोन आरो बिदि फ्राय ओ बर'फोरा माने जोंना गोबां बिदिनो ओ गोबां धोनि बा हाइ लेबेलनि बेफोर बायदिथ' ओ गोबां खम दङ आरो दासिमबो ओ माने एसे माने मिडिल क्लासनि गेजेर थाखोनि बेफोरबायदि गोजा आरो जोंना ओ बर' न'खरफोरा बेनिखायनो ओ जोंनो बर' न'खरनि सुबुं माने बर' न'खर खुंग्रा बर' सुबुंफोरा गोबां माने गामि ओनसोलाव थानानै गोबां बिदिनो आबाद मावनानै ओ जिउ खुंफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनाय ओ माखासे ओ बिदिनो गावनि रोंगौथि बा दोरोङारि माखासे खामानिफोर खौ मावनानै गोबा जिउ खुंनायखौ जोङो दासिमबो ओ नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे बुंजा
बर' न'खरफोराथ' रावबो बिदिबायदि धोनि गैयामोन गोदोनि समनिफ्राय नायोब्ला आथिखालाव बेबायदि धोनि गैजाया गोबां गोग्लैसोनाय दङ दाबो दासिमबो जोङो नागिरबा खना खनला गामिफोराव नायोब्ला जों नुनो मोनगोन ओ दा जोंनि न'फोराबो हानियानो जायो जोङो हानि न'आवनो थानानै देरनाय
औ
दा बर'फोराबो ओ आबाद गाहाय हिसाबै जों आबादखौनो मावनानै जायो गोदोनि समाव माखासे ओ खाबुफोरबो गैयामोन जे ओ बहाबा थांनानै खामानि मावहैनाय बेफोरबायदि बारा जायामोन आरो जोङो माखासे जे आइडियाफोर जोंहा गैयामोन जों दा जेरै डिजाइनफोर बानायनानै माखासे ओ फाननो हायो माबा माबि बानायनानै आखाइजों बानायनानै मुवा बेसाद बेफोरबायदिनि ओ खाबुबो जोंहा बै समाव गैयामोन इ बेखायनो जोंहा बै समनिफ्राय नायोब्ला दासिम एसे जौगानाय फैदों दा बै समाव जोंङो माइ माइजों थांनानै थायोमोन। न'फोराव न'फोरावनो जोंङो माबा माबि नांगौ बेसादफोरखौ गायनानै लायोमोन थाव हालदै। फोरखौ जोंङो न'आवनो बानायनानै लायो। जोङो आरो जोंहा गयफोर बिफांफोर गायनानै लायो थाइफा थायनै जों गयनिफ्राय फैसा मोनो बेबायदिनो रायजो जाबोदों आरो जोंहा ओ दाउ अमाफोरा जोंहा न'खराव बयबो बर' न'ख खरावनो दाउ अमा फिसिनाय जायो माफा मानैबाबो जोंहा अमा मासेबाबो थायो बोरमाफोर थायो मोसौ फियो जोंङो जोंङो बोरमा फिसियो हांसोफोर फिसिनानै जोंङो थाइसे थाइनै रां खामायनानै बेबायदिनो सोलिबोदों दाम बर'आथ' गेजेर थाखोनि होननान बुंनांगोन जेबो एसे गोबांबो दावगानो हायाखै दावगादोंबाबो बेबादि गासैबो दावगाजोबनो हायाखै सोरबा दावगादों सोरबा गेजेर थाखोनि सोरबा गाहाय थाखोआवनो दङ दासिमबो। किन्तु जोंनि बर' हारियाव बिबायनानै जानाय बेबायदि थासारि खौ जोङो नुवा गुबुन हारिनि गेजेराव नुयोब्लाबो जोंनि बर' हारिया मालायनाव बिबायनानै जाया जो जेसेबां गैया जायोब्लाबो जोंनि बर' हारिया बिनानै जाया त बर' नखर आव जोंहा न'खरावनो बेबायदि ओम उम मेगं थाइगंफोरखो एसे एनै गायनानै ओ न' जानो आन्था गायनानै जायो। आरो जोंङो थाइसे थाइनै रांनि थाखाय एफा एनै फानो। जेरै जों न'फोराव मोदोफुलफोर गायनानै लायो लाव खुमब्राफोरखौ जोंङो जानो थाखाय गायनानै लायो जिंखा, बहल बेफोर मेगंफोरा जोंनाव थायो। दा बर' न'खर होनब्ला जोंहा बारिफोराबो एसे गिदिर जायो जों गामियावसो थाखायो नालाय बर'फोराथ' ओ जोंङो लेस्रा, भिन्दि बेफोर मेगं माखासे मेगंफोरखो जों न'वनो गायना लानानै ओ बायनाङा जासे जोंहा जायो आरो
औ
दा माइयाथ' जोंहा थाखाबाय बोसोरसे बोसोरनै जानो थाखाय जोंङो मावनानै लाखायो जोंङो बाख्रिफोराव दोनथुमनानै बा दुलिफोराव दोनथुमनानै लायो। सोरबा-सोरबाथ' माइखौ फाननानैबो बेजोंनो खरसा जायोना न'खराव। आरो बेबायदिनो बर'फोरा ओ दा आथिखालाव एसे सोलायबाय नालाय गोबां माबा माबि बिजनेस खालामनो हबाय द खानफोर होनो हमबाय ओ बेबादि गेलामाल दखान होनो हमबाय। संख्रि बानलुनि दख'नाफोर दखान होनो हमबाय दा ब्लाउस फोर बानायो ब्लाउस सुथाबो न'आवनो काटिंफोर लानानै दा आथिखालाव एसेबां दावगादों आरो बिनिख्रुइ आरो साख्रि बाख्रि नागिर दानि सुबुंफोरा। दा एसे दावगानाय बायदि नुहुरदों आरो बर' न'खरफोरखौ दा आगोलनि बायदि ओ आगोलनि बादि नंला थुरि हाग्रानि न' लुनानै थानाय नारानि न' लुनानै थानाय बेबायदिया सोलायबाय आथिखालाव मोजां-मोजां न' लुनानै थासै जोंनि न'फोरा दाना पाक्कानि जासै ना हानि न'आव जों बारा एसे थाबांला आरो खम जाबाय बिदि ओरैनो नोंथाङा माबायदि नुदों दा बर'फोरनि न'खर खुंनायनि सायाव
औ ओ जोंनियाथ' बर'फोरनि न'खर नाया गोदोनिफ्राय लानानै दासिम नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो। ओं गोदो जेरै ङा बुंनाय बायदि ओ जोंङो हानि न' बा थुरिनि न' बेफोरबायदियावसो थायोमोन नाथाय ओ आथिखालाव गोबां ओ थिंनि न'ल' जाजोब्बाय बयहाबो पाक्कानि न' लुनाय बिदि ओ माने थुरिनि न'आव फ्राय थाबांलानो आरो न'आ हानि न'ब्लाबो माने थिं खानाय बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो गासिनबो।
जोङो ओ मावनाय दांनायनि बेलायाव बर' न'खरफोरखौ आथिखालाव माने गोबां इसे ओ माने जौगानायखौ माने जौगाहांनायखौ बांद्राय नङाब्लाबो जौगाहांनायखौ खौ नुनो मोनबाय आरो ओ माने गोदोनि बायदि मानसिफोरा माने बर' सुबुंफोरा बिदिनो लोंला जाला खालामनानै बेफोरबायदि माने ओ बांद्राय थालिया आरो दाना गावनि खामानियाव माने गोबां खुब ओ बेफार फालांगि खालामनो रोंबाय आरो बिजाब फरायनायफ्रावबो गोबां ओ माने दावगाबाय माने दावगाबोगासिनो दङ। बेफोरखौ माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ बेजों लोगोसेनो जोंनाव बर' न'खरफोराव ओ बर' न'खरफोरा गोदो माने फरायनायफोरखौ बांद्राय माने ओ गोनांथि होआमोन जिहेथु फरायसालियाव थांनो होआ गथ' गथायफोरखौबो बिदि गोबां दङमोन नाथाय आथिखालाव ओ बयबो बर' न'खरनि बिमा बिफाफोरानो माने फिसाफोरखौ फरायसालियाव थांनो थाखाय साजेस्ट खालामो आरो बयबो थांनो होयो ओ माने गोदोनि बायदि नों थांनाङा न' ओ नों हिनजावनि फिसा नों हौवानि फिसा थांनाङा फैनाङा बेफोरबायदि ओ माने गोबां खम जाबाय आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो। ओ बेजों लोगोसेनो बर' सुबुंफोराथ' ओ न'खरावनो माखासे मैगं थाइगं आरो बायदिसिना फुख्रिफोर जावनानै नाफोर फिसियो बेफोरखौनो माने ओ फाननानैबो आथिखालाव माने रां खामायनोबो रोंनायजा जाबाय आरो बर' सुबुंफोरा ओ बेफोरखौ गोबां सोलायबोनाय नुदों आरो गोदो आरो दानि रुजुनानै नायोब्ला माने गोबां सो सोलायबोबाय होननानै बुंनांगोन आरो दायो।
दा जेरै जोङो गोदोहाय जोङो फुङावनो सिखारनानै जों दाउला गेसेेरबानो जोङो माइखौ न'खरावनो न'आवनो सौवोमोन जोङो दिंखिफोराव माइ सौनानै जावनानै जोङो संनानै जायोमोन। ना आरोबाव जोङो गोदोनि दिनाव जोङो आरो बन लायैसो नागिरनांगौ न बारियाव बन नागिरनानै जोङो अरजों ओंखाम संनानै जानांगोन आथिखालावथ' गोबां सुबिदा जाबाय जेरै जोङो गेस मोनो। गेसफोरजों जोंहा ओंखाम संनानै जानो हायो दानि दिनावथ' आरो गोदोनि दिनाव जोंहा कारेन्तबो गैयामोन माखासे जायगा जायगाथ' कारेन्ट गैया खोमसि खोमलाव जों बाथि लेन्ट्रन बाहायोमोन। ना बेबायदिनो जों खोमसि खोमलाावबाबो रायजो जाबोबाय आरो। दाबो जोङो माइ माइफोरखौ जोंहा फुङावनो सिखारनानै बेबायदि देनानै सौनानै जानाया जोंहा एसे दानि मानसिफोरा मावनो हाला बेफोरखौ। जोङो आरो आलासिफोर फैयोब्ला फिथा सौराय जोङो होयोमोन आथिखालाव जे जोङो बिस्कुट बायदिसिनासो होयो। बेबायदि नङामोन गोदोनि दिनाव फिथा लारु होयोमोन जोङो सोरबा आलासि फोर फैयोबा आरो आरो जोंहा गोदोनि दिनाव ओ फरायनायखौ इम्परटेन्स साना होनदोंमोन नामा बारा सानामोन साननाया गोदोनि दिनाव बारा फरायनायखौ ओ गोनांथार होननानै सानामोन बेनि थाखायनो जोङो गोबां रुवाथि दाहोना थानानै लावखार थानानै बखालि थानानै जाबोदों ना जोंनि आइ-आफा, आबै-आबौमोना जोङो फरायनाय नङा सोरबा सोरबा साफा सानै फरायनाय थेवब्लाबो गोबाङानो फरायनाय नङा ओ बेबायदि हाजिरा माजिरा मावनानै जाबोनाय सोरनावबा बखालि थानानै रुवाथि थानानै गोबां बेबायदि रुवाथि थानायफोरावबो गोबां जाथाय जाबोदों सोरजोंबा सै सै खालामजाबोदों। सोरजोंबा अनजादों आरो ओ माहाजोनफोराथ' एसे बाहायनो नागिरखायोना बेबायदि बाहायदों सोरहाबा हा बन्दक दोननानै सुख'नो हायैनि फिसाजोफोरखौ बेबायदि सोरनावबा दोनहरनो गोनां जादों। आरो माहाजोना गोसथोनाय माहाजोननि फिसाज्ला फिसाजोजों गोसोथोनानै दोन खारलायनाय बेबायदि जोंनि बर' न'खराव गोबां सोलिबोदोंमोन आरो गोदो गोदायनि दिनाव आथिखालावथ' बेफोरबायदि गैला आथिखालाव रुवाथिबो नागिरना मोनला दाहोनाबो नागिरना मोनला। गोबां सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगाबाय रावबो फरायलासिनो थाला दानि दिनाव गासैबो हौवा हिनजाव समान समानै फरायसै आरो गोदोहाय हिनजाव हिनजावफोरा न'खरफ्रावल' थानांगौ न'नि खामानि मावनांगौ होननानै। सानोमोन हौवा गाहाय समाज हिसाबै जोङो ओ हिनजाव माहारिफोरा हौवानि खोथा बायदि सो सोलिनो गोनां जायोमोन दाथ' हिनजावफोरा हौवाफोरजों समान समान जाफानो हमबाय। समान समान खामानि मावनो हाबाय दावगाफाबाय बेबायदि थासारिखौ जों दा नुनो मोनो आरो ओ सोरखारफोराबो हिनजाव माहारिनि था खाय गोबां सुबिदा खालामनानै होबाय ना दाखालिसो मोननाय अरुनदय मोननाय बेबायदिनो दा गेसफोर फैयो सरखारनि मुङाव बेफोरखौ आइजोफोरनि मुङावनो मोनो। फैसाफोरखौबो गेसफोरखौबो गोबां फरायसाफोरनो दा आइजो फोरानो उम मोनसिनो दा फैसाफोरखौबो
औ
दा बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा समाबो जाबायमोन।
औ जागोन बिदिब्ला